अ'।
अ ओ नोंथाङां ओरैनो जिरायनानै दं मोनाबिलिनि।
अ दे अ। आंबो दं ओरैनो नोंथां जिरायनानैनो। नोंथां आंनि फन हरनाय गुबै आयदायानो जाहैबाय माने आं नोंनियाव मोननैसो माने आबानि थाखाय सोंनो हर सोंनो नागिरदोंमोन। हेलौ नोंथां।
अ नोंथाङा आं खोनायाखै जेबो मा होनदोंमोन?
अ नोंनियाव फंनैसो। एसे माबा सोंनो नागिरदोंमोन आङो नोंथां।
र' बखनो ज' ने दानो गैया नोंथां। अ अ दासो नांबाय। नोंथाङा मा होनदोंमोन?
अ नोंथां माने आङो नोंनियाव माने दाथ' माइ आबादनि सम जाबाय नालाय माइ आबादनि बागै जेनबा सावरायनानै फन हरदोंमोन माने नोंथां नोंनाव। खोनादोंं नोंथां अ नोंथां लाहा माबा माइ आबाद मावोना नोंथां?
औ मावो नोंथां। ओम
जेनेबा माइ आबादखौ जेनेबा फार्स्टनि अ खोनादों। माइ आबादखौ माने सिगांनि जेनेबा माबोरै जेनेबा जागायजेनो बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायलांनो हागोन ना?
उम औ नोंथां खोनादोंना ओ दे आङो फोरमायलांनोसै होनबा नोंथां अ जोङो फार्स्ट टाइम माइखो गायनोबोला खोथि जेनेबा जों खोथिया फोग्रो नांगोन।
अ
अ खोथियाखौ जोङो फार्स्ट टाइम माइखौ ओ माइखौ बस्थायाव सोनानै अ नों थांखोनायाखै?
ओ हेल' नोंथां माने नों नि माने बाथ्राखौ बारा स्रां खोनाया। फैया खैथामानि हेल अ दे खोनाबाय दे नोंथां खोनाबाय दे।
दाखोना बायना नोंथां?
नोंथां खोनाबाय अ खोनाबायदे नोंथां।
औ
ओम मायखौ बस्थायाव सोनानै फुखि फुख्रियाव सोमनानै सोमनानै दोननांगोन आरोना नोंथां।
बिदिनो साननै एबा सानथामनि थाखाय सोमनानै दोननांगौ सोमनानै दोननानै बिखौ बोखांनानै जेब्ला खि बियो उम रोदा खिलियो
औ
होमबानिया जों अ खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ नेट प्रब्लेम जादों नोंथां इसे। खोनादों नोंथां। हेलौ हेलौ खोनादों नोंथां खोनादो दासो खोनाबाय आङो
अ दे खोनादों दे नोंथां। अ खोनादों दे नोंथां खोनादों।
ओं ना माइखौ सोमनानै बोखांनानै गा जा खिलिबाथाय जोङो बिख खौ सानथाम सोमखांनायनि उनाव बोखांनानै जोङो बिखौ - आरामसे बोखांनानै हायाव हायाव जोङो बे बस्थायाव थानाय माइखौ हायाव जोङो लखबनानै थालिर बिलाइजों खोबनानै दोनो खोबनानै दोननान ओमफ्राय सानसेनि उनाव बिखौ जोङो माने दुब्लियाव हालेवनानै टेक्टरजों टेक्टरजों हालेवनानै जों इखो फोना दोननाय जायो आरो फोनबा फोना दोनबा बियो सब थासे ओमफ्राय नङाबा दिनसनि उनाव बियो र'ज'यो आरोे गोरलै
औ औ औ ओ ओ हेल' नोंथां
अ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां
खोनाबाय अ
अ इदि दोननानै जोङो माने इयो टेन देस नङाबोला ओ स्नि साननि उनावनो बियो गोजौ गोजौ रज'यो आरोना नोंथां खोनादों ना नोंथां? हेलौ नोंथां नोंथां
हेल'
हेल नोंथा
अ खोनाबायदे नोंथां दासो नेटनि से माबा खमि जादों नोंथां
अ नोंथां ओमफाय बिखौ गोजौ गोजौ जानायनि उनाव जोङो फुयो आरो ना फुनानै बेखौ आरामसे ट्रेक्टर हालेवनाय जायगायाव जोङो ओमफ्राय गायनानै दोनो आरो नोंथां गायखांनानै बिदिनो ओम ओ फाइभ फाइभ दानसोनि उनाव बियो माने मोनो आरो फिथाइ ओंखारो मोननानै हाजानाय जायो हानानै बिखौ हाखांनानै न'आव लाबोनानै दोननानै
आरो बिखौ नानाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथां
अ खोनादों दे नोंथां बेखिनियानो आरोना नोंथां
नोंथांमोनिया गायगोना गैया नोंथांमोननि नखराव अ नोंथां खोनायाखय? हेल' नोंथां हेलौ हेल' नोंथांना नेदा प्रब्लेम दं नामा एसे?
औ आंनिया नेटनि कमि जाना दों
एसे नेट नांनाय जायगायाव थानो हागोन ना नोंथाङा?
अ मा होनदोंमोन नोंथां खोनायाखै माने
अ ओ नोंथांमोननि न'खरावबो बिदि माइखौ फोयो नामा होननानै होनदों माइ गायो नामा जेनेबा?
खोनायाखै नोंथां जेबो आङो।
खो सोम हेल' नोंथां।
अ नोंथां खोनादो दे दासो अ नोंथां बुंलाय खोनादो।
अ माने अ जोंनियाव बो बिदिनो खालामो आरोना नोंथां ओ बाय माइब्रा जोसाफोरखो दिनो जेनेबा फार्स्टआव बस्थायाव होग्रोनानै ओमफाय बिनि उनाव बेखो थास' बिलाइ नोङाबा माबाफोर ओ थालिर बिलाइफोरजो खोबनानै माने गाजा बेरहोग्रोयो आरो ना नोंथां। ओमफाय बेखौ उनाव माबायाव दुब्लि माने दुब्लिखौ मोजां खामसे हालेवनानै बेनिफाय आरो माबानानै बेखो साफा दै रान होनानै ओमफाय उनाव साननै सान थामनि उनाव माने फोहैनाय जायो आरोना नोंथां। ओमफाय बिनि उनाव माने माबाया खोथिया तामाने जौबाथाय बिखो जोङो हासार फोर होनानै ओमफाय उनाव जोङो साननैसो थानानै बेखौ फुनाय जायो ओमफाय फुनानै जोङो बिखो गायफिनो आरो सोरबा बायदिया बायदिस ओ मा होनलायनो जावैयो फास्टाव माने गोरा जानायनि थाखाय ओमफाय दिनो दा जोंनि न'खराव जावैयाखै देसुं थेवबाबो डायरेक्ट गायखानाय जादो। फाय बिदिनो माबाग्रोयो गायखांनानै ओमफाय बियो माने गोदोर जालांनानै ओमफाय बियो मोनबाथाय माने हायो आरो ना नोंथां।
ओं ओमफ्राय बेनो हानानै बेखो आरो नानानै नाना माने आरो बेखो फोराननानै ओमफाय सौनानै जायो आरो नोंथां जोंनिखिजाबो। हेलौ नोंथां।
नोंथां अ ओ नोंथांलाहा दा ओमफाय मा मा माइ फोदो माने गायदों?
अ जोंहा माने माइब्रा जोसा रन्जित ओमफाय बाहादुर इनिफाय आरो बायदि बायदि इदिनो माइफोर फोनाय जादो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां। माने नोंथां बइफोर माइखौ जोंहाबो नोंथां इदिनो जोंहा माइब्रा माइब्रा गोस सोम जोसा इनिफ्राय रन्जित गाय दो आरोना नोंथां।
औ औ नों
ओं नोंथां ओ बा बइफोरखौ खनसे नो गायनाय जायो ना जेनेबा उन सिगां खालामनानै गायनाय जायो नोंथांलाङा?
ओ जोङा इखो खेबसेनो गायनाय जायो माने उन सिगां खालामलाया माने जि गायो खेबसेनो गायखायो आरोना नोंथां। हेलौ नोंथां हेलौ हेल' नोंथां। हेल'। हेल' नोंथां। हेल' नोंथां। हेल'। हेलौ हेलौ नोंथां खोनादों ना?